औ नोंथां खोनायबाय ना
औ खोनाबाय नोंथां
औ होमबा नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव लारायनि ओ जायनाखि ओ जाखां जाबाय थानाय एकदम माने जागासिनो दङ जायखौ होनो बेखार जेंना नङा होमबा औ नोंथाङाथ' बेखार जेंनानि सोमोन्दै इसे खोनाखाबायानो
खोनाबाय नोंथां
औ सुबुं माहारि बां-बांनायजों लोगोसे बेखार जेंनायाबो बांबोगासिनो दङ
उम
औ दा जों नुनो मोनो माने बहुद ओ बे बेखार जेंनानि माबायावहाय जोंहा बुहुत ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो माने ओ गोजाव नांनानै दङ आरो ना
औ नोंथां ।
औ जोंहा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ फरायनाय जायनाखि सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानानैथ' बयबो लायो नङा होमबा थाय लानाया बयबो लायो नथाय नोङो सोलोंथाइ लासे लानानैबो जोंहा बेखार जेंनायाव गोलैनांगौ जायो दा दा मानि नि थाखाय नङा होमबा बेफोरो दा बेफोर मोनसे गोथौ साननांगौ जानानैा फैदों आरो
औ
मानि थाखाय बिदि जानांगासिनो सोलों सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बे ओ जेनोखि सोलोंथाइ लानानै बेखार जेंना जागासिनो दङ दा जेंनायखौ मारै बोखारनो नङा होमबा
उम औ
दा जोंहा बिनि सायाव एसे सावरायनि नङा होमबा दा औ दा बिदिनो जों माने बुहुत ओ ओ साख्रि बाख्रिनि साख्रि बाख्रि जेनेबा ओ ओंखारोब्ला जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां ।
लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने लोब लोब लोब लोब लोब माने ओ ज' ज' माने एप्लाइ खालामो नङा होमबा एप्लाइ खालामो इन्टारभिउ होयो नङा होमबा ओमफ्राय सोर साबैसे सोर साबैसेया मोनो नङा होमबा
औ ।
दा बेखौथ' गासिनोबो होजोबनो हाया । नङा होमबा नोङो नोङो नोङो एप्लिकेन्ट जायनाखि ओ ओ इगजाम होग्राफोर नङाबा जायनाखि परि फोर बिसोरो जाहैबाय एक लाख गाहाम जाहैयो नङा होमबा ओमफ्राय साख्रिया साख्रि ओंखारो खालि ओ बिदिनो एक हाजार दुइ हाजार जनल' ओंखारो नङा होमबा पस्ट खालिया दा बेफोरजों जों मारै ओ बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो नङा होमबा दा जाय माखा बे एक हाजार दुइ हाजार जौनाल'सो मोनसै माखासेयाथ' नों थाबाय थानोसै नङा होमबा दा बिदिनो आरो जों नुयो नोंथाङाबो नु नुगासिनो दङ' माने मोनसे गिदिर जेंना बियो
औ सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय नालाय नोंथां बिराद कमपत दा जुजिनायाबो बांबोबाय गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन औ अनजिमा ओंखारबाय जुजिलायनाय ओमफ्राय खथाफ्राबो लिमिटेड जाबाय नोंथां जेन' जेन'बा ओमोनसे कलेजावथ' नोङो
औ औ होनदों औ नोंथां ।
एदमिसन मोनाबा बेखार जायो । जायफोर माखासे फरायसाफोरा
औ नोंथां ।
होनबाबो नोङो गावबा गावनि माबाखौ गारनो नाङा आरोना
औ - औ नोंथां।
भकेसनेल इडुकेसनबो दङ नोङो बेफोरखौ लानो हायो।
औ - औ नोंथां। माने ट्रेनिंफोर लानानैहाय नोंगौ औ नोंथां औ। ट्रेनिंफोर लानो हायो नङा होमबा। जे रखम दाउ अमा फिसिनाय माबा फिसिनाय नङा होमबा। आजि खालि बेफोरथ' बहुद दंसै। खोनाबायना नोंथां?
बेबायदि खालामनानै लानो नाङा आरोना।
औ।
मा होनो जोङो सरखारावल' लामा नायनो नाङा आरो। बेफोराव जों गावबा गाव बेनो आथिङाव गसंथानो थाखाय मा मा खालामनांगौ? बेखौ नोङो आजि खालि
औ नोंथां। औ नोंथां। खोनाबायना नोंथां? खोनाबायना बेथ' जाला।
हेलौ आं जेबो खोनायासै नोंथां हेल'। हेल'।